खोनादोंना नोंथां?
औ,
औ नोंथांखौ कल हनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा आं आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ नोंथां नोंथाङा आंनो ओ जानाय लोंनायनि ओ बा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि ओ सब- एसे फोरमायहोनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो मोनथ' जेरैहाय गासैबो मिथिगौ जेरै गासै जोंनि बर' हारिल' नङा गुबुन हारिया न खौ ओ जोंनि जानाय लोंनाया बयनिख्रुइबो गोथावसिन होननानै मिथिगौ आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा संनाय ओंख्रि बा मैगंफोरानो जोबोर गोथावसिन जायो आरो ओ जेरैहाय जों फोरोंना गालांदों जेरै खारदैनि गोनांथिथाराबो बेजों लोगोसे जे जोंहा बर'फोरा जोबोर मैगं नागिरनानैबो संनानै जानायखौ जों मिथिगौ आरो बिसोरनि संनायनि रोखोमानो आलादाखा
औ नोंथां नांगौ, !
सायाव बुङोब्ला जेरै, जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिया जाहैबाय अनला ओंख्रि फ्राय साम' ओ सबायजों दाउ स बाय जों अमा बेदर नारजि ओं ख्रि फाथो ओंख्रि लाइ लाफा खारै आरो लाइ लाफा मैद्र- द्रु बिदिनो गोबां मैगं दङ नाजों मैथा नाफाम बेफोरखौ बिसोरो जोबोद गोथाव संनो रोंगौ आरो।
औ नोंथां नांगौ।
बुंनो थाङोब्ला बेफोर मैगंखौ बिसोरो ओ संनो थाखाय जोबोर आखा फाखा जाखायो मानो होनना बुङोब्ला बिसोर न'आवनो सोलोंथाय ओ संनाय खुरनायनि ओ सों सोलोंना लायो संनाय खावनायखौ माबादि सङोब्ला गोथाव जायो एबा माबादि संनांगौ बेफोरखौबो सोलोंनो हायो
बेजों लोगोसे ओ जोंहा ओ संनायनि बेलायाव बुङोब्ला अनला खारैखौ माबाददि सङो बेनि सायाव बुङोब्ला जेरैहाय जोंहा अनला खारैखौ गिबियावनो माइरंखौ ओ बा मिनिटसो दैयाव सोमनानै दोननांगौ बेखौ सोमनानै बोखांनानै बे इसे दै रानजासिम दोननानै बेखौ उलार बा दिंखि बेफोराव ओ देग्लिनानै जानांगौ आरो देखांनायनि उनावबेखौ ओ एसे दैखौ फुदुंनानै लानांगौ बे फुदुंना लानायनि उनाव जोंहा दैयाव खारदैैखौ होनांगौ आरो बे अनला खारियाव जोंहा ओ
ओ बेदरजों सङोब्ला जोङो बेदरखौबो एवफ्रानानै लाग्रोनांगौ बेनि उनाव जोंहा ओ बे दै फुदुंनाया गोदौब्लाथाय जोंहा देनानै दोननाय माइरं गुन्दैखौ बे दैयाव एसे गारसन गारसन सारसो सारसो हरनांगौ आरो बेजों लोगोसे अनला खारिया एसे गोबावै गोदौयोब्लाथाय जोङो बेदरखौ होना होनांगौ आरो बे जों बायदिखौ होननानै जे गोबाव गोदौ होब्लानो खारै होब्लानो बे ओंख्रिया गोथाव जायो आरो बेखौमोननोसै समाव जोंहा दुन्दिया गंगार दुुनदिया बेफोरखौ आंनानै हरोब्लाथाय बेयो जानो थाखाय मोदोम मोदोमफ्रु जाथारो आरो बेजों लोगोसे हारानायखौ माने गोबां रोखोमै संजाबावांगौ जेर
ओ बासिकि बिबारफोरजोंबो संजायो ओ सेवालि बिबार दखानद बिबार बेफोरजोंबो अनला खारिखौ संजायो आब अनला खावैखौ खिबो संजायो जेरै थाइगिर बेफोरखौ होननानैल'नोखि संहायो आरो अनला खारै संनायाथ' जोंनो खारैनि गोनांथि जायो होनना बुंदों नङा होमबा नोंथां खारैखौ जों बानायोब्लाथाय जों थालिर दंफांजों खारै बानायनाय लानाय जायो खारै दंफांखौ थालिर दंफांखौ जेरै ओ फिसा फिसा दानस'नानै बेखौ जिरनाय जायो आरो बेखौ जिरनानै सानदुंङाव ओ सानब्रै सानबासिम फोराननानै बेयो जे गोरान जायो बेखौ बुथुमनानै अर सावना होयो आरो साव लोगोसे बेयाव ओंखारनाय हांगारखौनो जों महर होनो हायो आरो।
औ नों थांनंगौ।
गोबां मैगं दङ जेरै हाग्रानि मैगंफोरखौबो जों नागिरनानै जानो हायो आरो ओ बेजों लोगोसे जोंहा साम'खौ माबायदि सङो होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोङो ओ साम'खौथ' जोङो जेराव मेराव मोनला जेरैहाय जों दैमा बिलोफोराव बा हाथायनिफ्राय बायना लाबोन बा दैमााव फोराव गुर लाबोनानै बेखौ साफायौओ हुना लानांगौ सानदरिआव सुनायनि उनाव बेखौ सोमनानैोन जाहे मुवा ओ ओंखारनाय हाफोरा दैयाव ओंखारजोबो बेखौ जोङो सोमनानै दोननांगौ आरो साम खौ सोमना दोननायनि उनाव बिनिओ बिनि खुगानि बिगुरखौ गारनांगौ आरो बेखौ दानस'नानै जोंहा साफायैनो सुनानै गिबियावनो एवफ्रनानै लानांगौ आरो बेजों लोगोसे खारै होनानै मोजाङैनो फोमोननानै लानांगौ आरो बेनि उनाव बेखौ ओ सबायाव होसनहरब्लानो जोंहा साम'जों सबायजों मोनो
ओ बेजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि संनाय ओंख्रिफोर दंबावो नोंथाङाबो जुदिओ बेफोरबायदि ओंख्रि संनायखौ माबायदि सङोब्ला गोथाव जायो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन आरो
औ नोंथां हागोन ओ नोंथाङा बुंनायबादिनो ओ जों अनला खारिफोरखौ जोङो नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओ संनाय ओ जेरै दाबावैसो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै माइरंखौ जोङो बा मिनिटसो सम सोमनानै बेखौ बे थिखांनानै बेखौ दसे सम रानहोनाय जायो नोंथां बेनि नि उनाव जोङो बेखौ उलार एबा दिंखि एबा दाथ' जोंना मिक्सार मेसिन ओंखारनाय ज बेयाव जों देरना लानाय जायो अनला खारैखौ बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो बे जों बे अनला खारैखौ खांनायनि उनाव जेब्ला जों अनला खारै संनो थाखाय दै सारायाव दै दै होना‌ दोन्नाय जायो बेखौ जोङो ग्लब ग्लब गोदौनो‌ होनानै बेयाव जोङो अनला खारैनि गुन्दैखौ जोङो स्रे स्रे सारनानै बेनि उनाव बा अनला खारैयाव जों बेदर थायोब्ला गिबियावनो जों बेदरखौ एवफ्रामना लानो लानानै बेनि उनाव जों अनला खारैया गोदौवो अब्ला जोङो नांगौ खिनिखौ होनानै बा हाइजें रुहुन फालौ बानलुफोर होनानै जोङो बेखौ बेनि उनाव जोङो दाउ बेदर एवफ्रामनायखौ होनाय जायो नोंथां बिदिनो बिथाङा बुंलांनाय बादियैनो आरोबाव गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो हाग्राफोरनि निबो मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननायनि अनगायैबो जोङो बे जानाय लोंनायफोरखौ जोङो न'आवनो गायनानै बा आबाद मावनानै लानोबो हायो नों नोंथां जेरै लेस्रा जिंखा बेफोरबायदि बेसाद जोङो लांनो हायो नोंथां दानि जुगाव बा आथिखालनि जुगाव जोङो बेफोर गोथां मैगं थाइगंफोरखौ न'आवनो गायनाय एबा आबाद मावनानै लायोब्ला मोजां मानो होनोब्ला ओ आथि आथिखालनि हाथाय बाजाराव मुवा हासार होनानै बा हासार होनानै देरहोनाय जायो नोंथां जोङो बे बेफोरबायादि हाजाराव फानाय मुवाफोरखौ जानो बांसिन जायोब्ला जोंनि देहायाव खहा खहा जानो हागौ आरो नोंथां जेरै जोंनि देहा हायाव हासार होनाय मैगं थाइगंफोराबा बेफोरखौ जोङो संनानै जायोब्ला बे बेफोरावनो जों जोंनि देहाफोराव बिदिनो बेराम आजारफोर जानो हागौ आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो बे बेरामफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जायसे हा हु दं बेफोराव जोङो गावनि गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो बेफोरदिनो मैगं थाइगंफोरखौ जिंखा लेस्रा बेफोरदि मैगंफोरखौ जोङो न'आवनो गायनाय बा आबाद आबाद मावनानै लायोब्ला मोजांसिन जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो मैगं थाइगं जानायजों लोगोसे जोङो बे मैगं थाइगंखौ न'आव आबाद मावोब्ला जों बेखौ फाननानैनो जोङो बेसेनबो मोननो हायो नोंथां। बिदिनो बिदिनो जोङो बेफोर मुवाखौ बा मुवा बेसादफोरखौ फाननानै जोङो बेफोरनिफ्राय रां मोननो हायो। बेफोर रांफोरानो जोंनि न'खर एबा फोरनि बा सोलोंथाइ लानायफोराव हेल्प मोननो हायो नोंथां बि बिदिनो जोङो जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो बेफोरखौनो बुंनो नांगोन नोंथां।
औ औ।
ओ बिदिनो ओ बिदिनो ओ जानाय लोंनाया जोंनि बर'फोर नि मोनसे जाग्रा आदार हिसाबै सानना लानाय जायो नोंथां। ओ बेफोर ओ जाग्राफोरा जाग्रा आदारफोरा जोंनो जोंनि थाखाय ओ गोनांथार आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेयाव हाथाय बाजाराव अ बायना जानायस्लाय ओ- न'फोरावनो आबाद मावनानै मावना जायोब्ला मोजांसिन जायो आरो नोंथां। ओ अनो ओ नोंथां। ओ समाबो जाया नङा जाबाय नोंथां। ओ नोंथांनिफ्राय ओ जा ओ जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय फोर ओ जानाय लोंनायनि ओ सोमोन्दै बे ओ फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिफ्राय ओ जि ओ जोबोर ओ मिथिनो मोनि बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथां। ओ नोंथां समाबो जाबायना जों ओ बेखिनियावनो दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां। गोजोन्थों।
गोजोनथों।